औ
औ
ओइ खोनादोंना
औ खोनादों गोजोन मोनाबिलि हरनि सम हाब दङ दङ दङलाय दा दङ
लाइट दङ
औ
जोंनाव गैया एखदमबारे दिस्टार्ब गरम जाथारदों
उम
ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाबाय?
ओंखाम ओंख्रिया दिनै जा थांबाय मोनानि
मा ओख्रैमोन
अमा बेदरदोंमोन
औ गोथावमाथो
औ जमोन
सोर संखो? आंथ' जानाय जायासै गोथावखौनो सङो नामा नोंथाङा?
हाब आं संनायखौ मोनजायोब्ला गोथाव जागोन।
खेमसे जाहोफैनाय आंखौ माब्लाबा
जागोन जागोन
बे बेदरखौ नोंनो बायना लाबोनांगोन आरो एकखिजिसो लाबोबान जाबाय
दि दं दिनै जोङो जानायनि बिखय सावरायनोसै न मा मा ओंख्रिखौ बांसिन जानो मोजां मा बेदरखौ ना मा बुङो?
जोंनालाय आरो अमायानोसै
औ नों माखौ माखौबा एसिन मोजां मोनसिनो सारनाया माबायदिहै
आंथ' जानायावहा बासि गैया बेदरनि बेलायाव औ ब्रयलारखौल'सो एसे बायो आङो
होम
अब्लाबो जायो नाफोर
फिसाब्ला गाहाम नाङा गोदोरब्ला गाहाम नाङा दुइ केजि तिन केजि जानाय जानांगौ आंनो आरो बेदरनि बेलायावहा बोरमा बेदर गाहाम नाङो बोरमा, हांसो आरो उमा बेेदर आरो दाउ लकेल दाउखौबो एसे बायो आङो हाथायाव हाबनाय खायनो
उम
बानाय मोना बेबायदि आरो आरो मैगं थाइगंनि बेलायावहा सबाय
सबाय
सबाइ सबायाइ ओंख्रि गोथावसिन सबसे गोथावसिन नाङो आरो आरो दा नि नैबे मेवाइ
ओम
मेवाइखौथ' आंनो मैद्रु संना होब्लाबो
ओम
दा बुंसै आरो जानाय
ओम
बिदि आरो नोंनालाय?
आंना ओंख्रिनि मादाव बयनिसे गोथावसिन मोनो हबा बे सबायफोरानो थाबाय ओमफ्राय आरो बांसिन फाजि आ
ओम ओम नोंनिखौ मोजां खोनायाखै
ह
ना ना बांसिन मोजां मोनसिनो
नोङो
औ ओमफ्राय आरो माबाब्ला बै लकेलफोरनि नाफोरबा जिखुनु ना गिदिर जानांगौ आरो जानो
ओम
बिदिखौ बांसिन मोनो आरो बेदरनि जायगायाव बांसिन बेदलनि बेलायाव बांसिन मोजां मोनो होनोब्ला बोरमाजों अमाजों अमाया बांसिन फोरमाया सेकेणड दङ आरो फाजि जानां आं माबया अमाया ओम
ओम
बेबायदिखाय गाहाम नाङो आरो नोङो
एसे फोराननानै खाजि खालामनो खालामना जानो जोबोर मोजां नांखायो। बे मोनसेबाव समबावबो सावनानै। पियास बानलु थां जों नाफ्लेनानै जानो।
अ।
ओ।
आरो।
आरो मैद्रु लाइफोरजोंबो अमाखौ जबोर मोजां मोनखायो आं।
लकेल दाउ।
रुनानै जानो माइ मोजां मोनो होमबा बेसेबां हाराखौ मोजां गोरांखाय। जानो बारा एसेबां इन्टारेस्ट नाङा आरो। लखेल दाउखौ।
उ बेबायदि आरो।
ना नानि बेलायाव बे ना फिसानि बेलायाव ना बोथियाखौ फ्रायजानो मोजां मोनो।
ओमफ्राय आरो एम्फौनि बेलायाव बै गय दंफाङाव जे जायोना साव दंफां गय दंफां। नआव इम्फौ जायोना लदा लदानि। खौ मोजां मोनो। नो।
आरो। आरो।
सिंखावरि दङ सिंखावरि।
सिंखावरि।
औ। बेखौ मोजां मोनो सिङाव। सेंग्रा सेंग्राखौ मोजां मोनो जानो। आं मोजां मोनफ्रामो ओ।
ओ बिराद मोजां बुस्थु।
औ मोजां।
गाहाम आं जायखौ मोजां मोनो नोंबो बेखौनो मोजां मोनो आं साननाय बायदिब्ला।
ओ।
नङासै बा मिलायदों मिलायदों मिलायदों। माब्लाबा नों संनायखौ एसे जानांगोन नोङो।
जोनो हागोन जागोन जागोन जागोन।
अ।
ओ समफोरखौ मा औ समफोरखौ मिलायना माब्लाबा थांदिनोसै होनबालाय।
मा होनदो?
सम माब्लाबा थांनोसै
औ समखौ मिलायदो औ।
औ। एम्फौ एनलानि माबायावलाय मादिखौ जानो मोजां मोनो?
आं लाथा एम्फौ लाथा एम्फौआलाय बेखौ गाहामसिन नाङो जानो। मैथाजों जा लावजोंनो जा एसे गोनजाहैनो फ्राय एवनायब्लाबो बाथोनब्लाबो आं हायो आरो।
उम
बेबायदि आरो आरो लोगो से ओ मा होनना बुंलाय बेखौ उम गांजेमा
औ
गांजेमाखौथ' आरो दा बुंसै जोला गांजेमा बुहुथ औ गाहाम नाङो बेखौ जानो। बिदि आरो मासे थाब्लानो मोजांसै आरो बेयाव। गाहाम नाङो आरो मोनामनायखौ दायथ' मोननो थांला।
उम
ओ दाख्लै बायना जादोंमोन मासेयावनो सेभेनथि सेभेनथि माने स्नि जि राङै बायना जानो गोनां जादों आरो मासेयावनो।
खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ स्निजि रांहै बायनानै जानो गोनां जादों आरो। किन्थु सिगांनि बायदि एभेलेबेल गैला नांगौ बायदि गैला नांगौ बिबांनि मोनला बेबायदि आरो जोबलांनो हमबाय।
नोंथाङा खुसिया मोजां मोननो मोना जानो?
खुसियाखौ जानोलाय मोजां मोनो। खुसियाखौ मोजां मोनो एसेबांबो खास नङा आरो होमबाबो।
इसेबां खास' नङा नाथायब्ला थैनि थाखाय जोबोरैनो गाहाम आरो बियो जानो औ।
आरो एम्बुफोरखौलाय मोजां मोनो ना मोना? औ औ औ एम्बुखौलाय जानो मोजां मोन ना मोना?
एम्फौखौथ' आं दा बुंसै आरो।
आंथ' जा मोजां मोनखायो फेन्दा फेन्दाखौ।
उम एम्बौखौथ' जानो गाहाम मोनो। उम मैथाजोंआनो जा ओरैनो दडाइरेक एवनायानो जा गाहाम नाङो जानो बेबादि आरो अमाखौलाय मा साइसेय एवना जाखो?
अमाखौ आलु मा एसे होनानै भाजि जाबाय फाजि फाजि खालामबाय गोरान फाजि मस्ला औ मस्ला मस्लिखौ एसे मोजां होनानै बानलु एसे गोसा होनानै एवथाबनानै ओं जाबाय मजा नांदो किन तु जानो उम आरो अमाखौ आं एसे गिदिर गिदिर गोदानायखौ मोजां नाङो गिदि
औ औ आंबो आंबो आंबो बिदिखौनो गाहाम नाङो गिदिर गिदिर गोदानानै माने बिदिनो स्र स्र जानो गाहाम नाङो आरो
उम
बेबायदि आरो
उम नोङो रुनायखौ जानो मोजां मोनो ना?
उम रुनाय खौ जायोब्लाबो आं मेवाइजों रुनानै जायो आरो ओरैनो गोजाबो रुयो रुनाया मालाबा भेजिटेबोल्सफोर दों माने मैगं थाइगंफोरजों रुनानै जायो आरो बेबायदि आरो अब्ला नोंनि संनाय जानो आसा थासिगोन
औ औ औ दे दे जागोन दे माब्लाबा सम मिलायना सानसे जाहोनोसै औ दे औ दे गुद नाइटसै होमबलाय